हेलौ औ खोनादों? औ नोंनिखौ एसे बोरैबा खोनानो नागिरदों मा होनोब्ला बोरैबा थाबथा थाबथा।
औ दालाय मायदि खोनादों नोंथां?
औ मोजां खोनबाय नोंथां मोजां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
जाखांनानै नै एसे ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ जाखांबायानो होमबा नोंथां।
औ नोंथां जाखांबाय।
औ नोंथांजों दसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां
औ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां
अ जायो जानाय लोंनायनि बा गै होनबाथाय बर'नि गोबां रोखोमनि दंखायोना नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङानो जानाय लोंनायनि बागै एसे जागाय जेनग्रोदो बर'फोरनि जानाय लोंनाय बागै
ओम दहायसो जादोंमोन थास' बिबारजों दाव बइलार माइ फेभरेट थास' बिबार होनबाथाय थास' थास' जिनिसानो गारजायामोन नामा नोंथां
औ नोंथां बिनि
थारुन बिखुं बिखुं बिगुरानो होन आइथिंआनो होन आरो बिनि बेदर गासिबो थास'खौनो थास' थास'खौनो गासिबो गारजानाय बुस्थुआनो नोङाला आरो
औ
दाना जुगाव मोननो नो थांबावनो नागेरासो नोंथां दाना ने बुंनो थाङोब्ला नोंथां
थास' बिबारदि होनदों नोङो नोंथाङा बे थास' बिबारा हाग्रानि ना न'नि
थास' बिबाराथ' हाग्रानि माने नोंथां बेखौ आरो आं मा बुंनो ओरै थारमाने हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनायसो नोंथां नागिरग्रा रावबो गैया नालाय
अ आदसा औ बे हाथायाव औ औ हाथायाव फाननायाथ' हाग्रानिबो न'निबो लगाय लथाय फानो खोमादां
बेबो थारुननि थारुननिबो जायो नालाय नोंथां
औ बे न'आव गायनाय थारुननिया औ आरो हाग्रानिफ्रायबो बुथुमना लायोना बे फानग्रा हिनजावफ्रा बर' हिनजावफ्रा
बैयाबो जत दंनो माथो नोंथां थास'आबो गोथां आरो गोसोम गो गोथां बै थास' गोसोमनिया बांसिन गोथाव जायो होनो माथो नोंथां थास' गोथां आरो बेयाव थास' गोसोमाव बांसिन आइरन ना मा थायोनो बेयाव नोंथां आइरन थास' गोसोमाव बेखायनो बांसिन गो गोथाव जानायखाय बांसिन नागिरो ओम औ थास' बिसं देन्थाजों
नाफाम बानायनायावबो बाहायो
औ औ थास' नाफाम बानायो
औ बिदिनो नोंथाङा बिनि अनगायैबो मा मा ओरैनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानो गोथाव मोनो
जेथ' बर'नि ओंख्रि होनबाथाय गोबां दङ बुंनोनो हालाया सबाइ साम' अनलाजों दाउ नारजि अमा
औ नारजि
थाजों ना माथिगालदेब अमा आलु
औ बे माथि बालदेब माथि गालदेबनि औ माथि गालदेबखौ खेरा दाफिनिबो होनो ना नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनिखैजाय माथि गालदाफ होनो ओमफ्राय बेलेक औ औ
औ बेखौ बांसिनानो मानास हाग्रायाव मोनो नामाथाय नोंथां मा थो बेलेग जायगायाव मोननायखौ खोनाया
मानास हाग्रामायाव मोनो ओमफ्राय खायफा खायफाया अबेयावबा दर दरसे दाबसे दाबनै थानो हागौ आरो इदिनो खायफा खायफा क'क्राझारफोरनि हाजो। एरियायाव आं दा अबावबा नुनाय बायदि मोनथारदोंमोन सोरबा केेरा दाफि फिन खाबोदों एबा माथि गालदाब खादों होनलायनाय भिडिअ'सो नुदोंमोन आं फेसबुकाव होनाय गोखा गोखै जानायाव बैसागुनि गोखा गोखै जानायाव नुदोंमोन आरो नोंथां
औ औ बे खेरा दाफिनि बा माथिगालदाब मैगं थायगं बाथाबारियावसो थायोना ना नोंथां बे उनावसो खिलिबोयोना
नो माबा बैसागु बैसागुनि एसे सिगां सिगां गोरान माबा जायोना नोंथां गोजां बोथोरनि खरान जानायजों रानस्राव खरान जानायफ्रा बेयाव बाथाखौ सावनाय जायो थारमाने गांसो गोरलैया खिलिथों होननानै औ गोरान बिलाइ जानायखाय बेयाव बेखौ सावनानै होबाथाय बे खामलांबाय नालाय ओमफ्राय गोदान रोदोमफिनो नालाय बे रोदोमनायावनो माथिगाल दाबाबो रुज'फिनो बाथा सावनायाव ओमफ्राय बे बाथाया बै हाग्रानि जिब जुनारफ्रा जेरै मै मै मै थाबाय मै देर बेफोरो जानानै बेयाव थायो आरो मैसोफोरा बेखौ जायो औ औ औ नोंथां बेनि थाखायनो सावो नामाथाय आं बेबायदि मोनदों आरो थारमाने गोदान गोदान बिलाइ मा होनो गोरलै बिलाइआ खिलिनायनि थाखाय आरो आंनि माबायाव आंनि मोनदांथि नुनायाव आरो
औ नोंथां औ
बेखौथ' बोसोरफ्रामबो सावोना नोंथां
औ नोंथां सावो
औ बे बैसागु बोथोरनि एसे सिगांङाव सावो आरो ना
ओ बैसागु बोथोरनि एसे सिगां सिगां थारमाने बैसागुआव सोमखोर गोथांजों समायनासिन नुबाय आरो गोथांजों आरामनो बैसागुनि अखा जेब जेबजों गोदान ओम गोरलै खिलिबाय नों नोंथांङालाय मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो जानो
आंबो आंना माने बांसिन आं नारजि अमाया आंनि फेभरेट ओमफ्राय बेनिफ्राय अनला दाउ बिदिनो सबाइ साम' सबायजों दाउ
औ सबाय साम सबायजों औ मेवाइ मेवाइ अनला
मेवाय औ बेफोरखौनो नोंथां बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो
दाउ लकेलजों जानो गोथाव मोना आं नोंथां बयलारजोंसो जानो गोथाव मोनो मानोथाय ब्रयलारा मोदोम मोदोमखाय बांसिन गोथाव मोनो
औ
बेनि अनगायैबो गोबां बर'नि ओंख्रिफोरखौ गासिखौबो मोजां मोनजोबो आरो जानो
बर'नि ओंख्रिफोरा फ्रायानो गोथाव जोबानो ने नोंथां
औ नोंथां गोथावआनो
अ औ
बे जोंनि बर'फोरनि जानायखौ नुनानैनो आथिखालावथ' गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो सोलोंनो हमबायना नोंथां
औ गुबुनफ्राबो
नै दा जाग्रा जाजोब्बाय आरो बिसोरबो लासै लासैनो बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ नुनानै
बर'नि बर'फ्रा लेथ्रा लेथ्राखौ जायो होनलायनाया दा गुबुनारिफ्रा गावसोरनो बर'निखौ नुनानै कपि खालायजोब्बाय माने सोलोंजोब्बायना नोंथां
औ नोंथां औ बिसोरबो जों जाग्राखौनो जाफिनग्रा जाजोब्बाय दा
जेरै गोदो गोदाय जोङो बिजाबफ्राव मोनबोदोंमोन बर'फोरखौ गावसोर जानाय थोरसिफोरखौ दखान गला फोराव थांबाथाय गावसोर जानाय थोरसि खुरैफोरखौ गावसोरखौनो सुहोफिनलायोमोन होनलायनाय बिदि
औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां बे औ नारजि अमा ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेनि बागै एसे बेनि प्र'सेसखौ खोनथानो हागोन नामा नोंथां?
नार्जि अमाखौथ' नोंथां गिबियावनो नों नारजि बानायनो थाखाय नोङो फाथो फाथो गोखा होननाय मोनसे थायोना नोंथां
औ नोंथां औ
हेलौ
औ नोंथां औ
फाथो गोखा होनाय थानाया बे फाथोखौ फोनानै जेब्ला फाथो बिफाया देरो देरबा होमबा देरनानै गिदिर जाबाय नालाय बिफाङा ओमफ्राय बिलाइ बिलाइखौ बै बिलाइआ एसे मद' मद' मोजां जाबाथाय बै बिलाइखौ खानानै औ नोंथां बिलाइखौ खानानै सानदुंयाव साननै सानथाम सानब्रैसो फोरानस्रोबाय आरो जेब्ला मा होनोमोनलाय बिलाइ सोरबा सोरबा गोरान जाजासे फोरजोंनो सोरबा सोरबा रानफुलाबो फोराननानै दोनखायो थारमाने रानफुनला फोरनानै दोनोबा बे हारसिंनो दोंबाय थाया माने हारसिंनो रानलांखायो नालाय ओ गोरान जालांखायो नालाय
औ औ
गोरान जालांखाबाय नालाय बेखायनो सोरबा सोरबा एसे औ औ नोंथां औ गो थारमाने रानफुनलाबाबो बिदि गोरान जाखागोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा रानो रानो रानो आरो एसे बिनि बांसिन रानफुनलानि एसे रानो होबावो आरो
औ औ माने बेखौ जोङो बर'फ्रा माने गोबाव समसिम दोनो नालाय बेखायनो लानसनानै दोनो आरो ना नोंथां
औ रानफुला राननानै फोरानबाथाय बे बुस थु माबाया सेवला आरो सेवला सोर मुसियोना अबेबा बादियाव बिलाइफ्रा ओमफाय बे गोरान जाबाथाय बे मुसि ला आरो
दै सिनाय अखा सिनाय बेफोरबायदियानो बांसिन मुसि नो नागिरो आरो ना गाज्रि जानो नागिरो औ माने बेखौ रानहोनो थाखायनो फोराननाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नों बेखौ दोननायाबो सांग्रांथि थानांगोन आरो एसे मोजाङाव दोननांगोन सांग्रांथि जानानै दोनबा
औ बर'फ्रा बांसिन बसथा बा मनाफ्राव खाथेना दोननाय
औ बसथा मनाफ्राव खाथेनानै दोनो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ संनो थाखाय जोङो बांसिन जोंना बर'फ्राथार मा अमा मइेनलि अमाखा नालाय आरो बर'नि फेभरेट अमा अमाजों बांसिन बेस्ट मा होनो साबसिन माबा जायो आरो मिलायसिनो आरो बिसोर सानैजों अम नारजिजों अमाजों अमा एसे मोदोम मेजेम जाबाथाय बाब मिलौलायखाबाय आरो मेजेम अमा मेजेमजों ओ नों संनो थाखाय बेखौ सोरबा सोरबा खायसे खायसे हरसे मानि सोमना दोनखायो आरो थारमाने फा माबाया गोखा जायो नालाय ओ गुरै ओमफ्राय बे गोखायाबो एसे दानगारोनो सोमना दोनबाथाय ओम ओमफ्राय दानगारबाय नालाय ओमफ्राय
जोंनिथिंजाय बांसिन सोमना दोननायखौ नुनो मोनाखै आरो माने रुनायखौसो नुनो मोनदों आं बेखौ औ दै होनानै अदाबाव रुनायखौसो नुयो आरो जोंनिथिं
जोंनिखि रुवा आरो माबा सोमनानै दोनो आरो हरसे सोमनानै सोमहाबबाय हरसे सोमहाबनानै बेखौ बोखांनानै उनाव सोर सोरबा दानिया जुगा थ' कुकार आवसो सङो नालाय कुकाराव संबाय बेयावनो रुनाय बायदि जाखाबाय नालाय कुकाराव संबाय कुकाराव संनानै बेखौ गेब्लेहो गेब्लेहोजासे थार माने गेब्ले सोरबा सोरबा बेबो जाद दंनो माथो मानसिफोरनाव सोरबा गेब्लेजायो सोर गेब्लेजायानो माथो नोंथां ओ गेब्लेजायाबाथाय बे नारजिया थाबा थावनायबो मोना होनो माथो नोंथां
औ औ नोंथां औ माने बेहाय माखासे रसा ओंखारला नालाय गेब्लेयैनि थाखाय माने बिगाब बिगाब थाबाय आरो बाहाय जेंगाव जें औ जानो थाखाय मोजां जाला बेयो औ
ओमफ्राय माबा ओ बेखौ फारसे बेखौ गेब्लेबाथाय फारसेखाय जोंहा अमाखौ थाव, संख्रि, फानलु सामब्राम होनानै सेरना लाबाय ओमफ्राय अमाखौ गाव गावनि दै रानजासे फ्राम फ्राम एवबाय बिनि उनाव बे फ्राम फ्राम एवनायाव बे नारजि माबा रुनायखौ अमा संनायाव गारसन माबा होसनबाय होसननानै ओमफ्राय दै दै एसे होनानै जबनो आन्था जबहोनानै जे बेयावथ' ओ खारै मोनसे जोंना बर'नि सदा अर्गेनिक सदा थायो नालाय खारै खारैखौ होनोना बेखौ सदायाव गोलैयोना नोंथां एसे माबा माबा जानायनि गोबाब माने एसे
गुरै जाहैयोना बेयो ना
गुरै जानायनि औ औ गुरै जानायनि थाखाय बानायो ओमफ्राय बे बे थायाबा बे जाखाया आरो खारदै थायाबा ओमफ्राय नाथाय सोरबा सोरबा स
बर'फोरनि खायफा ओंख्रिया बे खारै नङाबानो जायाना जेरै अनला ओंख्रिफोर सबाइफोरावबोथ' खारै
सबायावबो होयो सबायावबो होयो ओं
होमब्ला बिदिनो संनाय जायो आरो होमबा नोंथां ना
उम औ नोंथां बेनिफ्राय मस्ला गावनि दै रानजासे होनानै ओमफ्राय मस्ला एसे होनानै होबानो आराम गोथाव जादो नोङो
औ जाजानाय जाबाय आरो ना नोंथां होमबा ना?
बेस्ट कम्बिनेसनखौ
औ नोंथां औ बिदिब्ला नों थांजों रायज्लाय मोननानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजोंना समानथ जाबायानो नै औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां ओं
औ